हेलौ
औ नोंथां
अ खोनादों खोनादों नोंथां
औ
औ बिदिब्ला जोङो नोंथां ओ बर'फोरनि ओंख्रि दोरोङारि ओंख्रै ओंख्रिनि सायाव सावरायनि न नोंथां
औ जायो नोंथां
औ बिदिब्ला आङो औ जोंनि बे बर'फोरनि दोरोङारि जा जानायहोनब्लाथ' गासैबो जायगा एबा गामिफ्राव एखेयानो जों जानाया जोंनि बर'फोरनिया जोंनि बर'फोरा बांसिन खारै ओंख्रिखौ जायो नोंथां
औ
नोंथाङाथ' मिथिखायो जोंना खारै बांसिन खारै होनब्ला जोंनो अनला खारै जा सबाय खारै नारजि संब्लाबो खारै बाहायो जोंनिया
औ
बिदिनो आरो जों बांसिन जोंनि ओंख्रिफोरखौ मा होनो मैगं मैगंफोरखौ जों बांसिन रुनाबो जायो जेरै लाइ लाफा बेखौ रुना जायो जोंना जोंना बांसिन दा ओ मा बुङो गोजां बोथोर फायोब्ला जोंना बयबो न'खर न'खर मा मा गायनाय जायो बेफोर लाइ लाफा दुन्दिया फालें माखासे बिदिनो मैगं थाइगंफोरखौ गायो जोंनिया गानो बेफोर मैगं हथायखौ जों मा होनो अ रुना जायो बांसिननो जोङो
नंगौ
जे मुद्रुदो लायदो लाफादो मिक्स खालामनानै जों मा एकदम मुद्रु ओंख्रि होनो जोङो बेखौ रुना जानायखौ जोङो बिदिनो आलु फोर होना होयो बिदिनो लाइ लाफा मिक्स खालामनानै मा होनो बेखौ रुयो रुना जायो बिदिनो आरो खाथ्रा खुथ्राबो होयो जोंनिया बांसिन बेफोराव खाजोंना बांसिन रुना जायो आरो बेखौ। बिदिनो दालिनि जायगायाव जोङो गोजां बोथोराव बेखौनो बांसिन जानो बाहायो आरो। बेफोर अर्गेनिकबो जायो आरो देहानि थाखाय मोजांबो बेफोर रुना जाबोला बे मैगंफोरखौ आरो बिदिनो जोंनिया मा होनो अ खारै अनला खारै अनला खारैखौथ' जोङो अ गोबां बिदिनो बाहायो जोंनिया
नांगौ।
आलासि दुमलासि फैबा न'आव जानो जानोबाबो। बिदिनो बांसिन दाउफोरजों लकेल दाउ न'नि दाउफोरजों बांसिन सङो जोंना अनलाखौ अनला औवा गाजा होनानै औवा मेवाइखौ होनानै बांसिन सङो आरो बांसिन जायो जोंथिं जान मोजां मोनो बे बेखौ दालिफोरनि जायगायावनो बेखौोननो जानो मोजां मोनो। बांसिन जोंनि बर'फोरा बेखौ अन गुन्दै देनानैनो बानायनानै जायो आरो बे बेखौ। औ आरो बिदिनो जों मेस्ट दं। मेक्सटाइलाव गुबुन गुबुन रोखोमनि दं जोंनिया गुबुन गुबुन गुबुन रोखोमनि दं। आरो बेदिनो बांसिन जों मेस्थाख मा होनो ना फिसाफोरदों मावा ना फिथि नाफोरदों बांसिन मा होनो संनानै रोसि बा नायनानै जायो जोङो बांसिन बे मेसथाजों आरो जानो जोबोर गोथाव जायो जोंनिया। बेखौ होनानै गोबां जायो आरो बिदिनो जोंनिया मा होनो? मा होनो बेखौ फिथाइनि नामखौनो बावगारबाय आं नोंथां। खोरदै खोरदै दं आरो खोरदै दं। खामब्रेंगा दं बेफोरबादि थाइगिर दं बेफोरखौबो जोङो। नादो रदबनानै जायो बांसिन गिदिर नाफोरजों जेरै सल ना सल ना दं जों सेंना गोरि ना बेफोर गिदिर नाफोरदों बांसिन रूदबनानै जायो आरो जोंनि बर'फोरा बेफोरफोरखौ बिनो आरो जारि बिलाइखौ सिनायो ना नोंथां अ बे जा-जारि बिलाइ बिलाइजोंबो गोबां संना जायो नाफोरफोरखौ ना फिसा ना गिदिर जानानै माने रद'बो आरो जोंनिया जारि बिलाइजों रदबनानै जाहैयो आरो जेरै गगा मोनबोला बेमार आजार जाबोला ओ होनानै बेखौ मा होनो मुलि हिसाबै जों बाहायो आरो जों बांसिन बेखौ।
नंगौ।
जेरै बिदिनो सोरबाफोर दाउ गोरलैदो। एकदम रोसि टप टप बानायनानै जायो आरो बेखौ।
ओ
जानो जोबोर मोजां जायो फानलु गोसा होननै बां बाराद्राय होनानै देना होनानै बिदिनो दाउदो आरो बे जारि बिलाइ दे रदबो आरो अ बेखौ जाबोनाय एसे मा देहाखौ स्रां मोनो आरो जों। बुङो आरो जोंबो जानानै बिदिनो मोनखायो जों स्रां मोनो बेमार आजार थाबबाबो माबा थाबाबो माबाबाबो मोजां नाङो आरो बेखौ जानानै बांसिन जायो बेफोरखौ बानायनानै बर'फोरा। आरो बिदिनो खारै थाव अनला खारैनि बाथ्रा थांबाय बिदिनो। जिखुनु मैगं थाइगं जा फिथाइ सामथायाइ जा बांसिन मा होनो जोंनि बर' खारदै संना जायो जों ना गोरानफोरदों। बांसिन जेरै मुदुफुल फिथाइखौबो जेरै बांसिन जोंनि बर'फा आंङो खारै बानायनो नाजायो। ना गोरान होनानै ना फिसाफोरखौ होनानै बेयाव खारै बानायो आरो। नोंथांङा जाफेरोना बे मदु फुल फिथाइनि खारै ओं
औ जादों नथां जादों गोबां बार जादोंबा जाबाय थायो दाबो जोंङो माने आ बोरिबा उदैफ्रा जुदि एसे बायदिसिना थाव जानानै बोरैबा मोनबाय थायोब्ला जोंङो बैह मैथ्रु फिथाइजों खारैखौ जोंङो जायो आरो माने जानो थाखाय संङोबा उदैया एसे मोजां जागोन बा खालि जागोन होननानै जोंङो थाव जानायखौ खारहोनो थाखाय जोंङो मोदोमफुलाव खारै होनानै जोंङो ना होनानै बेफोरबायदि जायो आरो जोबोद गोथाव गोथाव जायो जोंङो मानोना जों बुंनो थांङोब्ला जोंनि गेजेराव खारैयनो जोंनि थाव बायदि होननानै बुंनांगोन आरो जेरै आलादाफ जों थावखौ मोनसे नांथारगौ सानो नाथाय जोंनि बर' न'खरफोराव जोंङो ओ खाव‌ खारैखौनो जोंङो थाव बायदि बाहायो बियो एबा जों थाव बायदि साननानै लायो आरो जोंनाव माने ओ इसिं न'आवबा ओंखाम संग्रायाव जोंना थावाव बे खारैया थाथार नांगौ आरो
औ
बेफोर खारैखौ जोंङो माबायदि बानायो होनब्ला जोंङो बांसिन समाव जों थालिर बिफांनिफ्राय बानायनायखौ नुनो मोनो आरोना जोंङो जोङो गोदो समाव मोनसे समाव जोंङो थालिरनि बानायनायखौ बारा नुवामोन जोंङो जेरै ओ गोबां माने सिबिं बेसर फैयोमोन बै सिबिं बेसरनिफ्रायनो मोननाय बिसोरनि बिफां गारनाय माने जा गारनाय बाहागो बा बिफां बे बिफांफोरखौ मारा होखांनानै सिबिं बेसरखौ बोखारखांनायनि उनाव जोंङो बे बिनि बिफांफोरखौ सावनानै उनाव हांगारखौ जोंङो ओ
औ
लदा दै एसे सारस्रिनानै लदा खालामनानै दोननानै लायोमोन आरो जों खारै बानायनो थाखाय ओमफ्राय जोंङो जेब्ला खारायनायखौ नांगौ जायो अब्ला बेयाव दै होनानै जोंङो बेखौ सरनानै दिहुनोमोन आरो खारै बेबायदिनो जों खारैखौ बानायना लायोमोन ओमफ्राय माखासे समाव जोंङो ओ नुनो मोनो ओ थालिर जोंनि थालिर बिफां एबा जोंनि बे थालिर बिफांनि मादाखौबो जोङो दाननानै सानदुंआव फोराननानै सावनानै बेबायदिनो जोङो हांगारखौ खारै बानायो आरो बेफोरबायदि माने थालिर बिफांनिया गोदै ओ गोथावसिन जायो होननानै बुङोोबा खारहा जायो होननानै बुङो आरो बेनि उनाव जोङो बे मुदु मुदुफुल बिफांनि बिफांखौबो जोङो फोराननानै बिदि सावनानै खारै बानायनायखौ अ नुनो मोनो नोंथाङा नोंथांमोनथिं नुनो मोनदों नामा ना नोंथाङा नुफेराखै बेबायदि
बिसोर आ नुफेराखै नोंथां आंनिया बांसिन बिदिनो थालिरनि बिफांनि बिफां बेनिफ्राय मादा बेफोरनि बानायनायखौनो बांसिन नुयो जोंनि थिं गोबां बिबांनि मोननाय थाङोना थालिर बिफांखौ जेनदों बेन' बे बेनिफ्राय खारैखौ बांसिन बानाय आरो जों
औ औ आं माने बिदि जोंनिथिं बिदिबो नुयो आरोना बे मुदुफुल बिफांखौबो फोराननानै सावनानै बेखौ खारै बानायनाय बिराद माने गोसा जायो आरो खारैया बेफोरनि खारैया ओमफ्राय मालाबा समाव जोङो ओ बै बा नां नांथारगौ जायोब्ला जोङो बै औवा औवा बननि हांगारखौबो मालाबा समाव सरनानै जानायखौ सोरखौबा सोरखौबा नुनो मोनो आरो बेबायदिनो बेफोरबायदि मानोना जोङो औ हाथाय बाजाराव मोननाय सदा खारै बा बेयो बे खारैया माने गोथाव जाया आरोना जोङो जेरै हांगारनि खारैजों जोङो जेबायदि गोथाव मोनजायो बा मोदोमो नाथाय बे बायनानै मोननाय गुफुर बे सौदा खारै बियो नाथाय एखदम थावा आरोना ओरैनो ल' जागोन बा खारैनि गुनखौ बेयो मावगोन नाथाय बेयाव जेबो गोथाव मोनसे थावनाय बेहा गैया आरो बिनियाव मालाय जोङो न' बानायनाय बे हांगारनिफ्राय बानायनाय खारियाबा मोनसे बे गावहानो थावनाय बा थाव होनो हानाय मोनसे गुना दङ आरो जों बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो जोङनो खारै ओंख्रि संबाथ' आरो जोङो अनला खारै होनांगोन बा अनलायाव जोङो बायदि रोखोमनि खालामनानै जायो अनलाखौ जेरै मेवा होनानै जों जायो जोङो सिब्रु बिबारजोंबो जों अनलाखौ जायो बासिखा बिबारजों जोङो अनला जायो लोगोसे जोङो जायखि जाया बिबार जेरै सेवालि बिबार बेजोंबो जोङो ओंख्रिखौ जायो आरो मालाबा समाव जोङो ओरै खालामो बै बे माने लाइ मैगंफोरा बिबार बारोब्ला बै लाइ लाइ मैगंनि बिबारजोंबो जोङो अनलाखौ जानो मोजां मोनो आरो बिराद गोथाव जायो मोदोमफुनो ओमफाय आरो जोङो अनला ओंख्रिजों जायो होनब्ला जोङो बे थाइगिर फिथाइखौबो जोङो थाइगिरजों अनला अनला मोखै जायो अनला मोखै जायखौ होननानै बुङो ओमफाय बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि मुवाफोरजों जों होदेरनानै बा गलायनानै जोङो अनला ओंख्रिखौ संनानै जायो आरो माखासे समाव जों खारै होयो जोङो नाथाय ओरैनो आलदाजों जों जायोब्ला अनला ओंख्रियाव खारै होयो नाथाय गोखै गोखै जायोब्ला बा अनला मोखै जायोब्ला जोङो बेयाव खारैखौ बाहायनाय जाया जोङो थावसो बाहायो आरो बे बेबायदि जोङो मानोना जोङो बै गोखैयाव जुदि खारै होना होयोब्ला बियो बिनि गोखैआ मोनना खारो खारगोन होननानै जोङो बेनिखायनो खारैखौ होआ आरो बेबायदि अनला मो खै संबाथाय बेबायदि संनानै जायो औ नोंथांमोननिथिं बे फोरबायदि जायो ना जाया नोंथां बे अनलाफोरखौ बे अनला थाइगिरफोरजों अनला मिखि नाफोरजों
जायो जायो नोंथां जायो
औ मा मा नाफोरजों जानायखौ नोंसोर बांसिन नुनो मोनो
जोंनि ना नाफोराथ' जोंना बांसिन ओ फिसा नाफोरखौबो होयो जोंनो मावा नाफोरखो बिनो ना गोरानफोरदोबो संना जायो बांसिन
औ
बिदिनो गोबां बिबांनि जायो बिदिनो आरो ना गोदोरफोरदो माने जाय जेरै नादो जाना मोजां मोनो बिदिनो जायो आरो जोंनिथिं नोंथां
औ-औ
औ बांसिन फिसा नाफोरदो खारैखो जायो आरो जोंनिथिं
माने जोंनिथिं औ नुनो मोनो बिदि अनला मोखैजों जायो ओमफाय जोङो मा जायो ना गिदिरफोरखौबो बांसिन जानो मोजां मोनो ना गिदिरफोरजों जों सल नाफोर मोनोब्ला बा बिदिनो फख्रिनि नाफोर गिदिर मोनोब्ला जोङो बेबायदि ओ अनलाजों ओ मो मिखै मोखै संनानै जायो आरो गोखै बिराद माने मोजां मोनजायो बेबायदि बेबायदि गोथाव बेफोरखौ जोङो संनानै जायो नोंथां होमबा नोंथां जोङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै
औ नोंथां जागोन जागोन समा जाबाय नोंथां ओं दे